औ औ नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रियावनो दं औ औ नोंथाङा फ्रियावनो दं।
अ अब्ला नोंथांजों आङो दा। फिथाइ सामथायाइनि बागै सावरायनो हागोन आं नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जेनेबा दाथ' गोलोम बोथोर सिजेन जेनेबा दाथ' गोलोम बोथोर स समबाव जेनेबा नोंसिम जेनेबा मा मा फिथाइ मोनो आरो बेनि फिथाइनि थावनायफोरा माबायदि बेखौ माय माबोरै जेनेबा गायनाय जायो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओरैनोथ' दाबायदि बोथोराव बिदिनो खान्थाल। थाइजौ लिजौ लिरख' बिदिखौ मेरला मोनो आरो। जोंनिथिं बिदिनो बांसिन थाइजौखौ मोननाय जायो बांसिन बिफांफोरा थाइजौ दं आरो थाइजौ खान्थाल। थाइजौआ बिदिनो अबबा गेसावबो जायो एम्फौबो थायो मायो जानायावथ' गोदैयानो जायो ओमफ्राय अबबा अबबा गो खैबो जायो आरो दाथ' ओरैनो माबा सालाननि थाइजौफोरबो ओंखारबाय ओंखारनाया गिदिर गिदिर जायो ना। सालान थाइजौआ गोदै गोदैनो।
उम
ओरैनोथ' जोंनाव खान्थाल बिफाङाबो मेल्ला दङ'।
औ।
आरो खान्थाल फिथाइफ्राथ' दा जाख'नो हायै दङ।
अ अ अब्ला नोंथाङाथ' दा जे जेनेबा नो खान्थाल बिफां दं होनदों अब्ला नोंथाङा जेनेबा खान्थाल बिफांखौ माबायदि गायो जेनेबा बेनि बागै एसे फोरमायना होलांनो हागोन नामा?
खान्थाल फिफांखौथ' बे बेगरफ्रा दालाय माबाफिना होमबा रोदोमफिना होमबा
औ।
बेखौ हायाव थानानैनो बे रज'नायखौनो जों बिदिनो एसे गिदिरहां जाबा गायस्लायनाय जायो आरो दस्रायाव जि जायगायाव नों बिफांखौ दोनगोन बायदि बे जायगायाव आराम गायस्लायना दोननाय जायो।
औ
आराम दैफोर होनानै बिदिबा मोजां जायो।
औ
आरो थाइजौफ्राबो बे थाइजौ बेगरजों जायो आरो मादाया
औ
बेफोर जेन'बा फिफां खाथियाव थाइजौआ गोलैबाय बेफोर गोलैनायानो रज'खांबाय आरो
औ
ओमफाय नों बेफोरखौनो नोंसिनि बारि बागान बेफोर बायदियाव गायनानै आराम दोननो हागोन
औ ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो जेनेबा
ओम
ओ आनरस फिथाइया जेनेबा बिनि थावनाया माबायदि ओमफाय बेखौ माबायदि गायो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां बिदिनो आनारसखौथ' बे आनारसनि थेन्थाफोरखौसो गायनाय जायो गोसोआव दालाय थेन्था थायोना बेखौ बस'नानै हायाव आराम दोननानै बिदिनो आदर लानांगौ जायो आरो
औ
ओमफाय सायाव बिदिनो आनारसा सु बायदि थागोन गोलाव गोलाव सु नुगोननो मोनगोन ओमफाय जानोथ' बिदिनो गोदैयानो जायो ओमफाय बबाव बा एसे गोखै जायो आरो आनारस नायो आनारस जायो
उम
लेरख'फोरखौबो दाबायदियाव मोनो मेरलानो गायनोबाथ' बेफोरखौ खोलोम होनांगौसो जायो जाहैबाय
औ ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोननाव जेनेबा थाइजौ बिफां दङ जेनेबा थाइजौ बिफांखौ जेनेबा माबायदि गायो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा
थाइजौ बिफांखौथ' बे बेगरनि रज'नायनिफ्रायसो गायनाय जायो।
औ
बेखौ नोङो जानानै गारहरो बा जेनेबा बबेबा जायगायाव दोनोना बेखौ बे बे औ नोंथां रज' खाङो ओमफ्राय नोंखौ बबेबा मोनसे जायगायाव आराम गायस्लायनो हायो आरो
औ
नों बिदिनो थाइजौ फिथाइबा थाइजौ फिथाइबा खान्थाल फिथाइफोरजों बिदिनो फाननानै बिदिनो फैसा रां आरजिनोबो हायो आरो थाइजौ खान्थालफोरखौथ' जायोना जेन'बा सोरनावबाफोर गैयाबा बेफोरखौ फानोबा
औ
रां आरजिनो हायो आरो बिदिनिफ्रायनो
अब्ला नोंथाङाबो आंनिफ्राय माबाफोर जेनेबा मिथिनो लुगैदों नामा जेनेबा बिनि बागै
औ खोन्थानो हागोन दे नों जेन'बा नोंसोरनिथिं मा मा फिथाइनि बिफां दं बा मारै मारै गायो बेफोरखौ एसे खोन्थाना होदो दे
बिदिनो जोंनिसंथ' बिदिनो आ जेरै नोंथाङासो दहाय माखासेखौ बुंनो थांदों बे बेफोरबो दं जेरै थाइजौ खान्थाल आनारस लिरख' बिदिनो नारें लेबु जेनेबा दा गथ' गोलोम बोथोर बोथोर जेनेबा दा बोथोराव जेनेबा माबायदि फिथाइ सामथाइ मोनो बे बेफोर माने जोंनि ओनसोलाव दंजोबो आरोखि ना बिदिनो थाइजौ थाइजौनि थावनाया बिदिनो गोदै गोखै बिदिनो जायगा लायै जायगा बिनि थावनाया माने आलदा आलादा जायो आरोखि नि बिदिनो थाइजौनि थाइ थावनाया जेनेबा बांसिनानो गोदै जायो थेवब्लाबो बिदिनो अबेबा जायगायाव जेनेबा हारसावफोर हारासाव जेनेबा बारा हासार गैयै जायगाफोराव थाङोब्ला जेनेबा बिनि थावनाया मानि गोखैहां गोदै हांबो जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो हासार गोनां नङाबा बांसिन गोदै जायो ओमफ्राय बिदिनो गोथां समाव बि दिनो बारा गोदै जानायखौ नुनो मोना जोङो बेनो गोथां समाव जों बेखौ खाजि जायो ओमफ्राय बिदिनो मोनबा जों बेखौबो जायो आरो ना माने मोनबा बिदिनो गोमोनखौ जेनेबा खाजिबो जायो खाजिबो जाजाबाय गोमोना ओमफ्राय ओरैनोबाबो जाजाबाय जेनेबाय थाइजौ गोथांखौ जों बांसिन संख्रि फानलु ले माबा होनानै बिदिनो बायदिसिना होनानै खाजि जायो ओमफ्राय बिदिनो थाइजौ बिफांखौ जेनेबा सिगाङाव जेनबा बेखौ गायनायनि आदबा जाहैबाय जेनेबा सिगाङाव जेनेबा जोंनाव थाइजौ बिफां जायो जेनेबा थाइजौ औ थाइजौ फिथाइ जायो जोंथ' ओमफ्राय थाइजौ जेनेबा बेगर थायो जेनेबा बे बेगरखौ गिबियाव मानि ओ माने हा सिङाव जेनेबा फबनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव बे बेगरा माने लासैनो गाजा खिलि लांनानै माने सेवगारनानै गाजा खिलियो आरोना बे गाजा खिलिनाया लासैनो देरबोनानै माने बिफां महर जायो बिदिनो लासै देरबोनानै ओमफ्राय बिदिनो फि बिफां महर होनानानै फिथाइ होफिनो आरो ना बिबार बारानानै ओमफ्राय बिदिनो ओ फिथाइ होयो ओमफ्राय बिदिनो बेबायदि आदबैनो मानि जोङो थाइजौ फिथाइखौ मोननाय जायो ओमफ्राय बेबायदि आदबैनो मानि बिदिनो आ थाइजौ फिथाइ होलायबाय आरो बे फिथाइनि बेगरखौ गायोब्ला आरो बेनो बिफां होलायबाय माने बिदिनो जालांबाय थायो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो थाइजौ बिफाङा फिथाइ होनायजों लोगोसे माने गोबां सायाबो होयो ओमफ्राय लोगोसे बिनि बिफाङा माने बांसिन गिदिर गिदिर जायो थाइजौ बिफाङा ओमफ्राय बिदिनो बिनि बिफांजों दंफां बाथाम जाहा टेबोल बायदिसिना बानायनायबो जायो आरोखि ना ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो दंबावो फिथाइ सामथाइ आनारस आनारसखौ थ' जों बयबो जाखायो बांसिनानो ओमफ्राय बेखौथ' गामि ओनसोलाव बांसिनानो मोननाय जायो ओमफ्राय बिदिनो आनारस होननानै बुङोब्ला आनारस नि थावनाया बिदिनो गोदै जायो बांसिनानो ओमफ्राय आनरसखौ गिबियाव गायनो थाखाय मानि बिनि खर' सायाव माने बिलाइ बाहागो थायो बे माने बेखौ दाननानै हा सिङाव माने हायाव फबना होनाय जायो आरोखि ना माने हाखौ एसे माबा हासार गोनां जायगायाव ओमफ्राय बिदिनो हा फबखांनायनि उनाव बेखौ दोननाय बिदिनो गिसि जाया दबाव दोननांगौ आरो ना माने
औ
हासार जेसेबां हासार गोनां जायगायाव गायगोन इसिबांनो माने आनारस बिफाङाव माने थाब थाङो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो बेनि उनाव फिथाइ होफिन आरोना आनारसआ बिदिनो आरो गाहायाव बिलाइ जालायबाय आरो बिनि सायाव आरो बिदिनो फिथाइ जाय ओमफ्राय फिथाइनि सायाव बिदिनो आरो बिलाय जालायबाय ओमफ्राय बिदिनो खान्थाल होननानै बुङोब्ला जोङो खान्थालखौ गिबियाव ओ खान्थालखौ गायनो थाखाय खान्थालाव बेगर थायो खान्थालाबो गोबां बेगर थायो खान्थाल फिथाइाव माने मोनसे जागाफायाव मोनसे बेगर थायो आरोखि ना ओमफ्राय बिनि थावनाया बिदिनो गोमोनाव बिदिनो गोदै जायो ओमफ्राय गोथाङाव बिदिनो दैसुब जेनेबा मिडियाम गोथाव जायो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो खान्थाल खान्थालखौ जेनेबा बिदिनो फिथाइ जानायजों लोगोसे माने खान्थाल गोरलैयाव माने बेखौ ओंख्रि जानायावबो बाहायो आरोखि ना बिदिनो अमाजों दाउजों बेफोरजों मानि गोबां ओ मानसिफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो खान्थालखौ ओमफ्राय बिदिनो खान्थाला ओ खान्थालाबो खान्थाल फिफांआबो माने गिदिर जायो आरोखि ना
खान्थालखौथ गोथांबो गोमोनबो जाजायोना होमबा
औ गोमोनबो माबाबो जाजायो ओमफ्राय बिदिनो खान्थालनिफ्राय बिदिनो खान्थालखौ माने खान्थाला‌ गिदिर जानायलाय बे फिफांनिफ्राय माने ओ खान्थालखौ जेनेबा दामफायनानै हाफायनानै जेनेबा बेजों बेखौ थखथा बाथाम ओमफ्राय बिदिनो न' बां लुनाय सियार टेबोल बायदिसिना बानायनायाव माने बाहायनाय जायो आरोखिना बेनि बे फिफांखौ माने फिथाइ होनायजों लोगोसे माने गोबां मानसि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होयो आरोना आरो बिदिनो लोगोसे सायाबो होयो ओमफ्राय बिदिनो लेरख होननानै बुङो लेरख आ मानि लेरख बिफाङा बारा गिदिर जाया ओमफ्राय बिनि थावनाया बिदिनो गोदै माने गोदै गोखै जायो आरोखि ना बिदि बिनि थावनाया ओमफ्राय बिदिनो नारें लेबु नारें लेबुनि थावनायाथ बेखौ बयबो मिथिखायो माने ज जुदि सोरबा सासे मानसिया माने ओ बेखौ बिनि जानायखौ नुयोब्ला माने ओ माबा माबायो आरोखि ना लुगैयो आरोखि ना बिदिनो लेबुनि थावनाया गोखै जायो ओमफाय बिनि गाबा गोथां खालार जायो ओमफाय मोनबा बिदिनो गोमोहां गो थांहां जायो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो लिबुआबो अनेक अनेक गाबनि दं आरोखि ना होमबाबो बिदिनो ओमफाय ओ बिजों दङावो जेनेबा मुदुफुल दङ थालिर बिफां दङ ओमफ्राय बिदिनो मुदुफुलनि थावनाया बिदिनो एसे गोदैहां ओमफाय माने इसे गोदैबाबो एसे आलदा टाइपनि जायो आरोखि ना माने एसे आलदा आलदा जायो ओमफ्राय बिदिनो गोथां समाव ओंख्रै जानाय जायो मोदोफोलखौबो ओंख्रि जानायाव जायो आरो बिनि बिबार बिबारखौबो बिदिनो भाजा बानाय जानाय अनला ओंख्रिफोरजों संनाय बेफोरावबो माने गोबां बाहागो बिदिनो गोबां बायदिसिना मानि आलदा आलदायाव जेनेबा बिनि बिबार बिनि फिथाइ मानि गासिबो ओ गासिबोखौनो माने मानसिफोरा जाजोबो आरो बिसोरना मुदुफुनि ओ गासिबो माबाखौनो। ओमफ्राय बिदिनो गोबां फिथाइफोर दंबावो ओमफाय बिदिनो जोंना अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओ अब्ला नोंथांजों सावरायनानै माखासे मिथिनो मोनै जिनिसफोरखौ मिथिनो मोनबाय अब्ला सावरायनायखौ बेयावनो दोनथजासिगोन नामा नोंथां?
औ औ देनथ जासिगोन।
दे ओमबा नोंथां।